औ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं।
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ।
नोंथांनि खबरा माबोरै?
खबरा मोजाङैनो स नोंथां एसे ओम बिबारफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे
स नोंथाङा सावरायगोनना औ स बिदिब्ला जा गायनिसै अ जोङो बिबार होननानै बुङोब्ला औ जोंथ बिबार होननानै बुङोब्लाथ जों जोबोद गोजोननाय मोनो ओम जोंनि ओ मेग जोंनि गोसोखौ बिबार बिबारनि समायनाया बोहोनानै लायो नङा होमब्ला
औ
अ बिबाराथ मोनसे रोखोमनि थाया बिबारा गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोङो ओ बिबारफोरा आरो माखासे सानाव बारग्रा हराव बारग्रा थायो
औ
खायफा बिबारा ओ बोस- रै बारो आरो खायफाया ओ माहायाव ओ बिदिनो ओ खायफाया खोनसेल बारनाय थायो
अ
बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ बिबारफोर दङ आरो
औ
जोङो खायफा बिबारखौ ओ मैगं महरैबो जायो बेफोर जादों सेफालि आ- रो खार खान्दाय बिदिनो जोङो ओ बिबारखौ जोङो ओ गोबां जोथोनै लायो नखरफोराथ बयनियाबो बिबार बिबार फोरा थाखायो नङा होमब्ला
औ नोंथां
जों बिदिनो फरायसालिफोरावबो जोङो ओ बिबारफोर गायो समायना खालामनानै फरायसालि औ आरो न खौबो बिदिनो खायफा बिबारा ओहो बिबारा बायदि रोखोमनि थायो बिदिनो गोजा गोमो बिदिनो आरो बिलाइ गोथां कालारनिबो गोथां गाबनिबो जायो बिबारा बिलाइ महरै बिलाइ महरनिबो बिबार दङ बिदिनो बिबार खायफा बिबारखौ जोंङो गायनोब्ला बिनि दानायखौबो गायजायो आरो खायफानिया बिनि बेगरफोरखौबो गायजायो थह बिदिनो जोंङो जों मैगं जाग्रा मै बिबारफोरखौबो मैगं जायो होननानै बुंदोंमोनथ' द बे बिबार बिबारखौ मैगं जाग्रा बेफोर जादों सेफालि सेवालि आरो बे दधुखना बिबारबो होनो जायखौ दा बिदिनो औ खार' खान्दायबो होननानै बुंङो
औ
बेफोर मैगंफोरखौ जोंङो फोराननानैबो जाजायो आरो फोरानालासिनोबो जाजायो थह जोंङो बेखौ बांसिन सिनैनो फोराननानै जायो बे सेफालि बिबारखौ बेखौ जोंङो बेदर ना बायदिफोरजों जायोब्ला जोंङो बेनि बेखौ थाव सिननाय मोनो। आरो फारौ खान्दाय बिबारखौबो जोंङो साफायै सुनानै हानानै एबा जिरनानै जोंङो बेखौबो बेदरफोरजों जायोब्ला थाबसिनाय मोनो। आरो बेनि ओ बेनि ओम गोखा एसे गोखा गोखा मोनजायोथ' बे गोखा गोखा आखायाबो एसे बेदरफोरजों जायोब्ला ओ पाता मोना। ओ थावनाय थावनायमोन। बिदिनो
औ।
बिदिनो ओम जोंङो बिबार फां ओ फांसे गायनोब्ला जोंथ' बेखौ उन्दैनि फ्रायनो मोजांङै जोथोन लायो नंङा होमबा?
औ नोथां।
ओ बिदिनो जोङो बिबार फुलि जोंङो ओ गायोब्ला गिबियावनो जोंङो बे जागाखौ मोजाङै साफा खालामनानै बे बिबारखौ जि बिबार गायगोन बे बिबार खौ गायनानै आरो बेखौ बेरा दुंथेनानै दोनाय जायो जाहाथे बेखौ बोरमा मोसौफोरा जाया। बेनि थाखाय जोङो बिबारखौ मोजाङै जोथ जोथोन लानाय जायो आरो नांगौ बायदियै दै होयो। आरो बांद्राय दै होब्लाथ व बिबारफोरा थांनो नागिरा ना खायफ फाया।
औ नोंथां।
बिदिनो खायफा बिबारफोरा बोरियाव बारो खायफाया दैयाव बारो दैयाव बारग्राफोरा जादों ओ फामे ओ बिदिनो ओ गोबां रोखोम खोमनि दङ आं नाम फोरखौ बांद्राय सोआव गैला। थ बिदिनो ओ बिफां एबा दालाय म ओ दालाय बायदि एबा मान लाग्रा बायदि रोखोमनि बिबार दङ दालायावबो दालाइ महरै जानाय आरो मान मानलानानै जानाय बायदि रोखोमनि बिबार दङ आरो जोङो बिबारफोरखौ ओ गेटफोराव साजायनानैबो दोननो हायो एबा गेटबो लांगोन गोनायाव जोङो ओ मोज मोजाङै ओ बेरा बानायनानै सां बाय बानायनानै जोङो बेखौ मान मानला होनानै समायना लांगोनायाव गेट महरै जोङो बेखौ मानला होनाय जायो जायखौ जोबोद समायना नुयो द बि बिदिनो नोंथाङाबो बिबार गायनानै मोजां मोनो नामा
औ गायनानै मोजां मोनो औ
औ नोंथांनि न'आव मा मा बिबारफोर दङ नोंथाङा एसे बेफोरनि बार सावरायनानै होनो हागोन ना
औ जोंहानि न'फोराव थानाय होनब्लाथ' जोंनिखि जा जबा बिबार दङ गलाब बिबार दङ नयनतारा दङ आरो थब्ल' बिबार बेफोरबो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला गेन्दि फुल दाउदै फुल आरो सान फ्लावार आरो बगेन बिला बेफोर बायदि बेबायदि रोखोमनि आरो दाउस्रि आइथिं हांसो आफा बेफोर बिबारफोरखौबो नुनो मोनो आरो जेरै गोबां ओम रोखोमनि बिबारफोरनि नाम दङ आं बेफोरखौ एसे बावलायलांबायसो आरो बिबारफोर होननानै बुबाथ' जासमिनफोरबो थायो बायदि रो खोमनि गलाब फुल बेफोर जबा फुल बेफोरखौथ' माने बिराद मोजां नुयो आरो
थ नों थाङा बिबार गायनोब्ला औ औ बुं नोंथां दे नोंथाङा
ओं नों अ नोंथाङा बुंनायफोरबायदियैनो बिबारखौबो जोङो नोंथाङा बुंदों जाजायो होननानै बिदिनो जों बिदि जाजाग्रा जेरै खार' खान्दाय सेफालि आरो बासिगि बिबार आरो मुदुफुल बिबार बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ
अ
नोंथाङा बिबार औ
औ
आं बुंनोसै नोंथां त नोंथाङा बि
नोंथाङा माबा बुंदोंमोन?
औ औ थ नोंथाङा बिबार फांसेखौ ओ गायनोब्ला माबायदि जोथोन लायो नोंथाङा एसे सावरायनानै एबा फोरमायनानै होनो हागोन ना सुंद'यै?
औ बिबारखौ गायनो थाखायथ' जोङो उम खायसे बायदि दंफाङा जेरै दालायनिफ्रायनो जाखायो बेखौ खलम होनानै जोङो गायनो हायो। आरो खायसेया जाहैबाय बेगरनिफ्राय जायो आरो बिदिनो बेखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाफोरखौ मोजाङैनो एसे जावग्लिनानै लानांगोन आरो बेयाव एसे हासार बायदिसिना माने ओ न'नि अर्गेनिक हासारफोरखौ होनांगोन आरो बेवहाय होब्ला बियो मोजाङै जागोन आरो बेखौ बेगर गायनायबाथ' बेखौ बेगरखौ फोनानै आरामसे बियो जेब्लासिम बियो रज'आ बेसिम आरामसे जोथोन लानांगोन आरो जेब्ला बियो रज'गोन हब्लाना बेयाव एसे एसे दै होनानै आरामसे जों बेखौ जेब्ला जों बेखो खौ जोलै खालामदों नालाय माने बुरजा होनानै बेगर फोनानै रज' होदों नालाय बेखौ जोङो एसे देरनायनि उनावहाय एसे बेलेग जायगायावहाय जोङो फांसे फांसे गायनानै होनो हायो। अब्लाना बिबारा बिराद मोजां जायो आरोना।
औ औ।
नोंथाङा बिबारफोरखौ आरो मा मा खामानियाव बाहायनो हाबावो होनना नोंथाङा मिथिगौ?
औ आङो मोनथिनाय बायदिब्लाथ' बिबारफोरखौ जोङो ओ थानसालिफोराव मोदायफोरनो एबा इसोरनो बाउनायाव बाहायो आरो बिदिनो जोङो न'नि मन न'नि फुजा होनायफोराव जोङो मेहेर दुंनायाव ओ माला सुनो थाखाय बाहायो खुलुमनायाव जों बिबार बावनानै खुलुमो आरो बिदिनो जोङो ओ हा हाबा जानायावबो खैना गोदान आरो दरा गोदाननि थाखाय जोङो माला सुयो बेखौ जोङो ओ बिबारनिफ्रायनो बा नायो। द'। जोङो। बायदि रोखोमनि ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिबारफोरखौ गायनानैबो जोङो ओ फाननानै ओ रां आरजिनो हायो। थह बिदिनो ओ गोबां-गोबां रोखोमनि बिबारफोर दङ जायखौ जोङो ओ मुंफोरखौ बांद्राय मिथिया थ' बिदिनो बिबारफोरखौ जोङो जोंनो नांथारगौ आरो बिबारफोरा न'फोरखौ समायनाबो खालामहैयो आरो बिबाय दिनो जो जोङो बिबारफोरनिफ्राय माखा खासे रोखोमनि ओ मोदोमाव लाग्रा थाव बिदिनो धुप आरो फार फिउम एबा सेन्ट बेफोरबायदिखौ जोङो साब बोन बेफोरबायदिखौ जोङो ओम बिबारफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो सेम्पु बायदिसिना फोरखौ जायखौ जोङो डेलि इउस खालामो थह बेनो स' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों ओ
नोंथांजों रायलायनानै माने जोबोद गोजोननाय मोन बाय मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोनबाय।
औ थ' गोजोन्थों नोंथां औ।